हेलौ हेलौ अ हेलौ नोंथां अ नोंथाङा दायो मा मावदों?
ओ दासान्दि आङो दंथ'यो ओ दानिसो आङो बाजाराव थांदोंमोन बाजार खालामना लाना फैबाय ओ मोनायावस जानो थाखाय बिनिफ्राय दा दोंथ'यो जिरायनानै नोंथां
आच्चा नोंथा थां जोंहा मोनसे ओ टपिकनि सायाव सावरायलायनो नामा
औ औ
अह चा जोङो इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ औ नो थां सावरायजायो
जोङोथ' इन्दि एम्फौ होनोबा जोङो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' रावबो मिथियै गैया नङा होमबा? आरो इन्दि औ औ आरो इन्दि एम्फौनि फ्रायनो जिहेथु फिथोब जायो आरो बै फिथोबनि खु खुन्दुंनिफ्रायनो जे थु जोङो थाव ख्रिजों बानायो आरो बै थावख्रिजों बानायनाय फिथोबनि खुन्दुंनिफ्रायनो जे जोङो इन्दि सि बेखौ बानायो नङा होमबा नोंथां? अ ओरैनो इन्टि एम्फौनि सोमोन्दै नोंथाङा एसेसो ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ नोंथां एसे फोरमाय जायो ओ इन्दि एम्फौ नि सोमोन्दैथ' आङो इसेबां गोथौयै मिथिया अब्लाबो जिहेथु जोंनि जोंनि न'खरफोराव जिहेथु जोंहा इन्दि एम्फौफोरा थाखायोआनो होननानै बुंनो हायो ओ जोङो जिहेथु जों इसिबां दिनैनि गोदान मुगानिबो मानसि नङा जाहैबाय जेब्ला जोङो जों उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोंनि न'खरफोराव इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन ओ लोगोसेनो बेफोरखौ जोङो गोसोआव दङ दिनैबो बिनिखायनो दिनैबो एम्फौ फिसिनायफोरखौ जोंनि न'खराव नुनो मोनो दिनै जोंफोरबो एम्फौ फिसिनाय गोबां एम्फौ फिसिबोबाय जेराव एम्फौ फिसि होननायनि खोथा बुंनो थाङो ब्ला जोङो इन्दि एम्फौनि खोथाखौ बुंदों दानि नोंथाङा जोंहा दिनै इन्दि एम्फौखौ नोंगौ जोङो जानो थाखाय फिसियो आरो गोबां जोङो खुन्दुं दिहुननो थाखाय जों फिसिनाय जायो जों बुंनो थाङोब्ला इन्दि एम्फौनि खोथा दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जेब्ला जोङो मासे सिख्रि मासे सिख्रिया जुदि बिदै दैनानै ओ बेफोरबायदिनो फिसा होनानै बे फिसानो जोङो आदार होनो नांगौ जों आदार होनना बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो गोबां बर' आइजोफोरा गामि गुरै गुरै जोङो इन्दिफोरखौ नायागिरनो थाङोमोन इन्दि बिलाइ बायदिसिना ओ दिनैनि समाव आं खोनानो मोनो बे गाम्बारि बिलाइफोरखौबो हो होननाय माबा खार बिलाइफोरखौबो दाथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो सरासनस्रायै जेब्ला गोरलै सम जायो अब्ला फिसानो बेवहाय समाव जोङो इन्दि बिलाइखौनो होनाय जायो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ बेफोरबायदिनो इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै उनाव बेफोरबायदिनो गोदोर जालाङो बेफोरबायदिनो लासै लासै गोदोथ जालांबाथाय बेवहाय जोङो खारनो बिलायखौ होनाय जायो इदिनो ओ एमफौफोरा लोमजानानै ओ बेफोरबायदिनो देरलाङो आरोना ओमफ्राय बेयाव ओ जेब्ला फिथोब थोबो अब्ला फिथोब थोबोब्लाथाय बेखौ जोङो बोखा बोखा बेखौ जों जानो हाबाय संनानै एवनानै जानो हाबाय जेराव जोङो दिनै जानाय जानाय खोथा होनना बुंङोबाथ' जों मिथिखायो दिनै जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोंहा ओरैबायदि जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो जोंहा दिनै रां खावरिनि गोनांथि जाखायो जिहेथु जोंहेथु जोङो जानानैसो मानसिया थांनानै थानो हायो दिनै जुदि जोङो जानायनि खोथा बुङोब्ला बा जायखि जाया जों दिनै थांना थानायनि खोथा होनना बुङोब्लानो जोंहा फैसा बा रां रु फा नङाब्लानो सोलिखाया जेराव जोङो इन्दि एम्फौखौ दिनैनि समाव जुदि जोङो फाननो थाङोब्ला जोंहा बाजाराव जों मोननोनो थाङा दिनैनि समाव जोंहा गोबां बेसेन गोसा जानानै फैदों दिनै एम्फौ फिसिनायनि अनजिमाया जोबोद खम जालांबाय मान सिफोरा दिनै जोङो इन्दि एम्फौखौनो मोननो थांला बुंनो थाङोब्ला दिनै ओ गोबां बेसेन गोसा जालांबाय दिनै इन्दि एम्फौआ जेराव जों बेखौ जुदि जोङो माब्लाबा समाव जों मोनोब्लाबो दुखान बा गलाफोराव जोङो बेखौ जानो जायोब्ला ओ गोबां दाम होननानै जानो गोनां जायो जोङो इन्दि एम्फौखौ बिदिनो दिनै जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै गोबां फैसा आरजिनो हायो जोङो न'खरखौ जोङो सुंथानो हायो जोङो बेफोरबायदिनो जों इन्दिफोरखौ इन्दि बिलाइफोरखौ जों जुदि मोनसे बागान बायदि खालामनानै जुदि जोङो बेवहाय जोङो जुदि इन्दि बेगरफोरखौ फैयोब्ला जोंहा गोबां जों बेवहाय इन्दियावथ' जोंहा जेबो हासार होलायनो गोनां गैया जिहेथु जों हासार गोनां जायगायावनो थाखायो जोंहा सिदोमा गोनां जायगा जेराव जोंनिया अ ना अखा ना सान्दुंजों अखाबाबो सान्दुंबाबो जोंहा ओ दंखायो जोंहा जिहेथु ओ जोंफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंफोरो ओरैबायदि मोनसे जायगाखौ जोङो सायखना लाखायो जेराव जोंहा हासार गोनां हा दंखायो जोंहा बा जोंहा दैनि थाखाय थाखाय जोंहा ओ जेबो आंखाल गैया। बेफोरबायदिनो दिनै समाव जोंङो ओ एम्फौ फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो। दिनै जोङो ओ इन्दि एम्फौखौ जोङो गोथाङै फाननायनि अनगायै जोङो नंगौ जों गोथाङै फाननोबो लाङो लोगोसे जोङो बहाबा जोङो दखानफोराव लां माने जोङो एवनानैबो जों फाननो हायो। एवनानै फान ओ मानसिफोरा गोबां बायनानै जायो। दा‌ जोंहा बिदिनो ओ गोबां जोंहा मुलाम्फा दङ। दिनै जोङो बे एम्फौखौ जोङो दिनै गोथाङै बा एवनानै फानबाय बेनि उनाव जोङो मा नुनो मोनबावो बेवहाय जोंहा फिथोब थायो। बे फिथोबखौबो ओ ओ बायदिसिना जोङो दिनै सि जोम ओ लुना दानानै लानो रोंबाय। ओ गोदो गोदायनि समावथ' नआवनो गोबां दायोमोन। ओ दिनैबो दिनै सोरबा सोरबि दायबो जानो हाना ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव खिन्थु बेफोरखौ बारा दानाय जाला। दिनै बे फिथोबनि दामाबो ओरैबायदि दाम जालांबाय जायनि जिफोरा दिनै ओ ओरैबायदि गोजौ हाइ लेभेलनि प्राइस, बेफोरखौ जोङो बायनोबा जोंहा गोबां रां नांगौ। औ दिनै बेफोर गोबां ओ मोजां मोजां कुवालिटिनि जि ओंखारो बेफोरखौ दिनै ओ जोङो जुदि ओ जों जुदि जोङो दिनै फालांगिनि फारसे थाङो अब्ला जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो दिनै जोङो जिहेथु मानसिफोरा जिहेथु जोङो दिनै साननो हानाय ओ मेलेम जिबि जेराव गुबुन जिब जुनारफोरनिख्रुइ मानसिया आलादा जेराव जोङो गाननाय जोमनायखौ नांगौ जाखायो जों लाजियो मानसिफोरा बिदि नङा जे जों जिब जुनारफोरबायदि जानला मानला जेबो रोङा बा साननो रोङि जों दिनै बिदिनो जों गाननाय जोमनायखौ जोङो ओ बायदिसिना मिथिंगानि ओ बिफांफोरनि बिलाइफोरखौ गानबोदोंमोन। गोदो गोदाय सानसे समाव जोङो ओ जिब जुनारखौ मैहुर खालामनानै जोङो बिनि बिगुरफोरखौनो जों गाननो गोनां जादोंमोन। गोजांनायफोराव ओ जों जेब्ला गोजाङो अब्ला जिब जुनार बिगुरफोरखौनो जोङो जोमनानै गोजांनायफोरनिफ्राय जोंङो रैखा खालामनो गोनां जादोंमोन। दा लासै लासैनो जोङो जौगाबोबाय दा जोङो बेफोरबायदिनो एम्फौ फिसिनानै जोङो बायदिसिना जों दिनै ओ जिफोर दानानै लानो हादों। दिनै हौवासाफोरनि जिया दिनै आलादा जायो दिनै बायदिसिना गामसा आरि जों हौवासाफोरा गानो, दिनै हिनजावसाफोरा दिनै दखना गानो बा बायदिसिना दिनै उल जि दानो हायो। बेफोरनि गेजेरजों ओ गोबां फैसा रांखावरि ओ बुथुमगासिनो दिनै जायफोरा रोंदों जायफोरा दिनै बेफोरनि बेसेननि सोमोन्दै मिथिगौ। लोगोसेनो ओ दिनैनि समाव बेफोरबायदिनो गोबां आरजिगासिनो दङ ओ इन्दिनि खोथा बुङोब्ला जोंहा बेफोरबायदिनो जों मिथिखायो जोङो बेखौ थावख्रिखौ माबायदि जों लुयो, दिनै जों मिथिखायो जेराव जोंहा बेफोर ओ खामानिफोरखौ जोंहा दिनै ओ मावनाया जोबोर खम जालांबाय जों जुदि बुंनो थाङोब्ला दिनै अबा अबा जुदि जोंहा मेल मिथिंफोर जायोब्ला बेवहाय जोङो दिन्थिनोसो गोनां जायो। जे माबायदिहाय थावख्रिखौ लुयोमोन बा माबायदिहाय जोङो थावख्रिखौ लुनाय जायो। बेखौ गुबुनफोराबो नायनो फैयो माने माबायदिहाय लुमारो जिहेथु बे मोनसे ओरैबायदि मोनसे साइन्टिफिकेलि ओ हाबनानै दङ बेहाय बिगियाना हाबनानै दङ बे मोनसे बेवहाय एम्फौनि फिथोबखौनो जे जोङो ओ खुन्दुं मोनसे लुनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो ओ जि दानो हायो। बेफोरखौ जोङो ओ दिन्थिलायनो हानाय जाबाय दिनै बुहुमा बेफोरखौ नायनो थाखाय दिनै राजि मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरखौ ओ दिहुनन्नायाबो ओरैनो ओ हाया माने बेफोरो जोबोद ओ गोब्राब खामानि जेराव जोङो बेखौ ओ जेबो बिगियाननि आदब गैयालखासिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेखौ ओ दिहुनदोंमोन जे बेफोरबायदि खालामोब्लाथाय बेफोरबायदि जि ओंखारलांगोन मोनसे। बेफोर माने जोंनि थाखाय जोबोर- जोबोद गोग्गाथाव जेराव जोङो बेफोरखौ ओ बायदिसिना मेल मिथिं रावबो बेनिखायनो जों दिन्थिनाय जायो। ओ बिदिनो जोङो दिनैनि समाव ओ गोबां इन्दि एम्फौफोरनि सोमोन्दै बाहायनायखौ ओ नुनो मोनो। दा नोंथाङा इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै ओ माबाफोर बुंनो नामा नोंथाङा?
अह ओरैनोथ' नोंथाङा जि बाथ्राखौनो गोबाव बुंलांबाय ओ इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै आथिखालाव गोदो गोदोनि आदब खायदा आरो दानि आदब खायदा गोदोहाय जि आदब खायदाजों इन्दि एम्फौ फिसिबोदोंमोन आरो दानि जि गोदान मुगानि आदब खायदा इन्दि एम्फौ फिसिनाय बियो एसे जुनिया रोखोमनि जाबाय। दायो माखासे ओ बिगियान आदबजों फिसिनाय जाबाय आरो गोदोहाय जे आदारफोरखौ जोङो इन्दि आरो थासुमलि बिलाइ जेरै नों बुंनाय नोंथाङा बुंनाय गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ होयोमोन दायो बेनि अनगायै बो बै इन्दि एम्फौनि थाखाय गोदान गोदान आदार माने लाइफांफोर ओ खालामनानै माने सोरजिनानै होबाय जे नैबेखौबो जायो बेखौबो जायो नोंथाङा बुंनाय बायदि खारं बे खारं एम्फौ जाग्रा खारं बिफाङाथ' जेनेबा गोदानसो नङा हामा नोंथां?
औ औ
औ बे थ' गोदो गैयामोन आरो दायो मसलि जों मस लि बिफां दा बेखौबो जायो बिदिनो ओ गोबां दिमान्डबो दङ ओ इन्दि एम्फौआ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदि एवनानैबो ओ गोथाङैबो आरो फिथोब खौबो ओ ओ आथिखालावथ' नोङो फिथोबनि दामा ओ केजिसेयावनो ओ ओ एक हाजार बिदिनो पन्द्रस' बेबायदि जाबाय आरो गोबां डिमान्ड जाबाय आरो रो गोबां दाम जाबाय
औ ओ
औ आरो बे इन्दि एम्फौजों फिथोबजों बानायनाय जि खुन्दुं बेजों बानायनाय जि जि इन्दि सि बेयो गोबां मानदान्दा दङ आरो बेयो बर'फोरनि थाखाय जि आइ टेग मोननायनि लामायाव बे इन्दि सिफोरा ओ माने बुंनो थाङोब गोबां मख'जाथाव आरो बै इन्दि एम्फौआ नङा होमबा नोंथां ओ नोंथां दाथ' समाबो गैला जोङो इन्दि एम्फौनि गोबां सावरायबोबाय नोंथाङाबो गोबां ओ आंनो मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिहोबाय आंबो नोंथांनो जा एसे हायो रोंनाय बेखिनिखौ मिथिहोबाय दा समाबो गैला ओ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां औ औ नो गोजोननाय थाबाय।